हेल' खोनादोंना?
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनाबाय नोंथां।
औ
औ
नोंथां नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ आं ओंखाम जाखांबाय
मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
अ बे सान मा होनो ओ दालि थास' बेनिफ्राय खान्थाल बेगरजों ओंख्रि संनाय बेनिफ्राय दा ओमफ्राय ओ काकेरला केरेलाजों आलु भाजिमोन
जोबोरैनो बुरजामोन माथो
औ नोंथाङाबो जाबायबा ओंखाम
औ औ जाबायमोन नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय?
जोंनिया अमा बेदरजों आलुसोमोन।
औ गोथावानो माथो। बेगरलाय औ।
माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो जुदि नों थाङा ओरैनो दंबा सम होनो हागोन ना दसे?
ओरैनो दङ ओ सावरायबा सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै दावबायदोनोसै नामा नोंथां।
औ आयदाखौ फोरमायना होलाय नोंथां।
औ आयदायानो जाहैदों दिनैनि आयदा लानाया। आसामनि मिथिंगायारि सम्पद जिथु जों आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' ओरै जोंनो गोगलैयो फारसे निफ्राय जों बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोंहा जोंनि खाथि खालायाव थानाय जेन बुस्थुफोर सम्पदफोर बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
दा सम्पद होनना बुङोब्ला ओ जोंनि खामानियाव गोनां गासैखौबो जोङो सम्पद होनना बुंनो हायो। दा बे ओ दा जोङो सुबुं सम्पद बा ओ मिथिंगाया सोरजिनाय सम्पद बा खायसे मानसिया बानायनाय सम्पद जों बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सम्पद मोनो। दा जोङो सम्पद होनना बुङो ब्ला ओ जायखिजाया ओ खामानियाव बाहायनाय खामानियाव गोनां जोङो मुवा बेसादफोरखोनो जोङो सम्पद होनना बुंनो हायो। दा जोङो सम्पदखौ मोनथाम बाहागोआव मोननो हायो। ओ मोनसेया जाबाय ओ मिथिंगायारि सम्पद। मोनसेया जाबाय सुबुं सम्पद आरो मोनसेया जाबाय मानसि आ बानायनाय माने सुबुंआ बानायनाय सम्पद। दा जों मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला मिथिंगाया सोरजिनाय जेसेबां जोंनि खामानियाव गोनां दङ जों बेखौ मिथिंगायारि सम्पद बुंनो हायो दा हमना लाबाय जोङो ओ बिफां लाइफांखौ लाफानानै गासैबो दा दै मा दैसा नङा होमबा बेजों लोगोसे जोंनि बे ओ खनियारि मुवा बायदिसिना बेफोरबो जोंनि मोनफा मोनफा सम्पद।
औ दा जोङो बेफोरफोरखो मिथिंगाया सोरजियो नालाय बेखायनो जों बिसोर खो मिथिंगायारि सम्पद बुंनो हायो आरो दा दैमा दैमायाबोथ' मिथिंगायासो बानायनाय नालाय। बेबो मोनसे मिथिंगायारि सम्फद दा बिफां लाइफांखो जों बिफां लाइफां सोरजि यो बिफां लाइफांखो मिथिंगायासो सोरजियो दा जोङो बिफांनिफ्राय जों गोबां खामानियाव गोनां मुवा बेसाद बानायना लानो हायो बा बिफां लाइफाङा गोबां बेसेन गोनां मुवा बेसाद नङा होमबा। दा बेखायनो बेफोरबो मोनफा मोनफा सम्पद लोगोसे जोङो खनियारि सम्पदबो जों मोन नो हायो दा जोङो दिनै ओ खैला बाहायो। बा डिजेल पेट्रल बाहायो दा बेफोरो मिथिंगानिफ्रायनो सोमजिनाय। गोबां रोजा रोजा बोसोर सिगां जिहेथु मा होना गिदिर गिदिर बांग्रिं जानायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगायारि मुवा ओ बिफां-लाइफां, जिब-जुनार जायखिजाया मुवा बेसादफोरा फबसिन जानानैसो ओ खनियारि मुवाफोरा सोमजियो बा खैलाफोरा सोमजियो नङा होमबा नोंथां?
औ
दा बेफोरो ओ जोंनि मोनफा मोनफा मिथिंगायारि सम्पद दा जोङो ओ ख खैला नङाबा जोङो दिनै सलिनो हाया आरो लोगोसे जोङो दिनै ओ खनियारि मुवा पेट्रल डिजेल बेफोरबायदि नङाबा जों दिनै गोनोखोआरि मुगाया सलिनो हाया नङा होमबा नोंथां? औ दा बेखायनो बेफोर सम्पदफोरखो जोङो एंगारनानै जोङो सोलिनाया गोरलै नङा आरो
औ औ
दा नोंथाङाबो एसे ओ सम्पदनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
सम्पदनि सायाव औ आं फोरमायनोसै मि मिथिंगा आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला
अ ओ
जों आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जिथु जोंनि खाथि खालायाव थानाय बेफोरनो जोंनि जिथु बुस्थुफोर गोबां बुस्थुफोर दं जोंहा मिथिं गारि सम्पदफोर दैमा-दैसा औ आरो जोंहा मिथिंगानि मोननाय दंफां-लाइफां बिफां बिदिनो बायदिसिना बेफोरखौ जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनो हा बिदिनो बायदिसि ना। बेफोरनो जादों मिथिंगायारि सम्फदफोर गोबां बिदिनो जों मिथिंगायारि सम्पदफोर मोननो थाङो आरो जोंहा मिथिंगायारि सम्पदजोंसो जोंथ' मिथिंगायारि सम्पद गैयाब्ला जों जोंहाबो गैया जितु जोंनो हां लानो थाखाय ओहो अक्सिजेन हो होयो जों बिनि जुगिदिसो दंफां-लाइफांनि थाखाय औ जोंहा मिथिंगाया मिथिंगायानो मिथिंगानि जुगिदिनो जों ओरैनो मोननो हादों बेफोरखौहाय जोंहा गोबां बिदिनो अक्सिजेन गोबाङानो अक्सिजेनफोरखौ बायनानै लानो गोनां जादों। बेखायनो जों इयुनावहाय जे दं बेफोर अक्सिजेननि जोंहा लोमजानो गोनां जायालाबानो जोंहा बेफोरखौ जोंहा नायनाया जोंनि थाखाय गाहाम जागोन आरो मानोना जोंहा दंफां-लाइफांफोरा औ गोबां दानस्रांनायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों। गा दंफां-लाइफांफोरखौ मा औ
सम्पदखो फोजोबस्रांनायखौ नोंथाङा नुबाय दङ नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ औ दा नोंथाङा मिथिंगायारि सम्फद जोबस्रांनायनि सायाव एसे फोरमायदो।
औ जोंहा मिथिंगायारि सम्फद जोबस्रांनायनि सायाव होननो थाङोब्ला जोंहा सिगाङावनो मोननो थाङो गोबां बिदिनो दंफां-लाइफांफोरखौ दानफायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर फेक्टरि लुदों दंफां-लाइफां दा दंफां दाय लाइफां दानफायनानै आरो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर नफोर औ न'फोर गोबां गिदिर गिदिर बिदिनो औ बायदिसिनाफोर लुनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो जोंहा बेफोर जोबस्रांनायखौ नुदों। गिदिर गिदिर फेक्टरिनिफ्राय गोबां गाज्रि गाज्रि उखुन्दै कार्बन-डाइ-अक्साइड बे बेफोर बेफोरनि बागै बेफोरनि जुगुदै जिथु जोंहा मिथिंगायारि सम्पदा खैफोदाव फैदों। दों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरोखि। आरो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ मिथिंगायारि सम्फदनि बागै बुंनो। थाङोब्ला बिदिनो गाज्रि जानायावहाय गाज्रि जानायाव बिनि आखायानो गाज्रि। जानायनि बे बिनि गाज्रि जानायनि जोंनो। गाज्रि खालामदों जा जाहैदों सुबुं माहारियानो गाज्रि खालामनायनि बे आखाइयाव मोननो थाङो आरो जों गाज्रि बिदिनो सुबुं माहारियासो गोबां बिदिनो दंफां लाइफां दानफायनानै जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ गोबां बि बिदिनो गाज्रि आखुनि मानसिफोर थायो सुबुं माहारि बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनो आरो जोंहा इयुनाव बिदिनो दंफां लाइफांफोर गैयाब्ला जोंहा गोबां बिदिनो दंफां लाइफां लाइफांनि थाखाय जोंहा गोबां बिदिनो खै फोद सै सैनांनो गोनां जागोन जिथु जोंनि इयुननि फिरिफोरा औ जिथु जोंनि इयुननि फिरिफोरा बांद्राय बिदिनो अक्सिजेन मोजां मोनाब्ला गोबां बिदिनो लोमजानो गोनां जागोन गोबां बेराम आजार जागोन अक्सि जोंनि जुगिदै बेफोरनि बेफोरखौ जानायखौ जों नुनो थांगासिनो दं। गोबां बिदिनि सायाव गिदिर गोलाव औ सोरबा गाज्रि आखुनि मानसिफोरा बिदिनो दंफां लाइफांखौ दानफायनानै गावनि उदैनि थाखाय थाखाय जिथु जोंनि मिथिंगा मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ नस्थ' खालामनायखौ नुनो थांगासिनो। गोबां बिदिनो बांद्राय आरो बांद्राय बुसथुफोर बाहायनानै बिदिनो जोबनो थांनायखौ नुगासिनो दं जिथु जोंनि जोबनो थांनाय पेट्रल बा थाव गोबां बिदिनो बे थाव आरो खयला बेफोरखौबो जोबनो जोबलांनायखौ नुगासिनो जोङो। आंनि नुनायाव बे आरो मिथिंगायारि सम्पदफोरा नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ दा जोङो मिथिंगायारि सम्पद। जोबलांनायनि गोहोमा बेफोरबो मोनफा मोनफा। दा बेजों लोगोसे जोङो दिनै मिथिंगायारि सम्पदखौ फोजोबस्रांनायाव जोंनि मुलुगाव जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जोङो बिफां लाइफांखो जुदि दाननानै फोजोबस्राङोब्ला बेवहाय मोनसे बोथोर दुंखावनाया फैगोन। ओ दा बेफोरबायदिनो जुदि जोङो बांद्राय जुद दि जोङो खनायारि मुवाफोरखौ जुदि बाहायबाय थायोब्ला ओ खैलाखौ बाहा बाय थायोब्ला। जोंनि बि मिथिंगायारि जिथु खैला सोमजिनाय बेयो जोबलांगोन। मोनसे खमाव जोङो खैलाखौ जों नागिरना मोननाय नङा जुदि दिनै जोङो। ओ। मोनसे ओ मा होनो बेखौ ओ आमथोर गैयि जुदि बाहाय बाहायबाय थायोबा मोनसे समाव जों खैलाखौ मोननाय नङा। जिहेथु बेफोरो मोनफा मोनफा सक्तिनि फुंखा नालाय दा बे जोंनो सक्ति जगायो बेफ बेफोरो खैलाफोरा जोंनो सक जगायो बा जोङो खनायारि मुवा डिजेल पेट्रला जोंनो माना जगायो सक्ति जगायो। दा सक्ति जगायनाय माने बेफोर फुंखानिफ्राय जोङो सक्ति मोनो नालाय दा हमना ला डिजेल पेट्रला गारि खारहोयो बे मोनसे मोनफा मोनफा सक्ति। दा बे सक्तिनि फुंखाफोरा जुदि जोबलाङोबा आरो बे बांद्राय जों सक्ति फुंखाफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव दिनो जोङो बायदिसिना गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेफोरो जोंनि मिथिंगायारि सम्पद जोबस्रांनायबो लोगोसे मिथिंगायारि सम्पद जोबस्रां जोबस्रांनायावनो जोंहा मा जादों ओ बायदि सिना गुबुंले जानानै। ओ जोंहा बायदिसिना बेमार आजार जानो गोनां जानानै फैदो आरो। औ दा जोङो ओ बेफोर ओ मिथिंगायारि सम्पद फोजोबस्रांनायखौ जोङो होबथा थानांगोन दा जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन बा खैला बाहायनायखौ जों खम खालामनां गोन बा डिजेल पेट्रल बाहायनायखौ जोङो खमायनांगोन अब्लासो जोंनि बे सम्पदा थाबाय थाग आरो बे मिथिंगायारि सम्पद थानाय लोगो लोगो जोंनि सक्तिनि फुंखाया थाबाय थागोन अब्लासो जोङो ओ जोंनि सक्तिनि फुंखाया थाबाय थायोब्ला जोंनि आबहावा गुबुननो जानायाबो खमायगोन। औ बेफोरबायदिनो हबासो जोंनि थांना थानाया जोबोर मोजां जानानै फैगोन फबे इयुनाव नङाब्ला दिनै जोङो। ओ गोबां ओ बेमार आजाराव गोलैनो हमलांदों बा बायदिसिना बोथोरनि दुंखावनायनि जाउनाव सुबुं माहारिया ओ थैलांनो हमदों।
औ नंगौ। जोंना ना जों नांगौनि बारा बाहायनाङा आरोखि ना मि
औ औ औ औ औ जोङो मोनसे औ मोनसे आन्थोराव बाहायनाया मो मोजां आरो।‌
औ औ। जों मिथिनाय औ जोंहा नोंथां समाबो जाबाय नों बिथां जों रायजलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ इयुनाव जों बेफोरबायदिख खोथाफोरखौ सावरायबावनोसै जोंहा समनिबो आंखाल जाबाय।
औ दे अब्लालाय।